अ नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
उम सम दंबा आङो नोंथांजों ओ बैसागु बर'फोरनि बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां।
उम उम बर'फोरनि बैसागुआथ' बिदिनो गिबियाव मोसौनि बैसागु जाग्रोयो मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय ओ सानसे सिगां फान्थाव हालदै थाराय दिग्लिलिथि पानेलाव बेफोरखौ बुथुमना लानाय जायो आरो नोंथां। अखानायनायै बेफोर बुथुमनायखौ हाना लानाय जायो आरो नोंथां आरो बाख्रियाव न'नि दरखं मोखाङाव थुनो थाखायबो माला फिसा फिसाबाबो बानायनाय जायो। बेफोर जगारखौ खालामखांनायनि उनाव दैमा एबा फुख्रियाव मोसौखौ थुखैखांना फथा गोसोमबो फोननाय जायो आरो नोंथां आरो मोसौ बिगोमाजों बिगोमा मोसौनि भागाखौ सोलायलायनाय जायो आरो आरो नोंथां सोलायखांनायनि उनाव दिग्लि लितिजों मोसौनि फागाखौ थुना गारबोनाय जायो। बिनिफ्राय मोसौ बिगोमाया फोथाराव फोथाराव मोसौ होना फैखांनानै थाराय हालदैखौ न'नि उखुम सायाव सारनाय जायो बेनिफ्राय माला सुना दोननायखौबो न'नि दरखं मोखाङाव बाख्रियाव गलियाव आलायनाय जायो आरो नोंथां ओ खांनानै ओ सबाय सिबिं एवनानै न'खराव ज'जालायो बेनिफ्राय
औ
ओ गोदान बायनानै लाबोनाय फागाखौ उम फागाखौ आरो आलारि बाथि सावनाय सावना फागाखौ बावनाय जायो। बेनिफ्राय गोजामखौ गारनानै गोदान फागा होनाय जायो आरो नोंथां
ओं
ओ बेनिफ्राय अखानायै एक से खालार खालि उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो गेदेरफोरनि उन्दैफोरा बोर सारस्रिनायखौ लायो। बेनिफ्राय अखानायै गानै जोमै दखना बिदन फालि गोजा आर'नाइ फालि लानानै गामि गामि बयनिबो न'खर न'खर मोसायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बोराय बुरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो दुखु दाहाखौनो दोनथ'नानै बयबो रंजायो आरो नोंथां
औ
ओ बिदिनो गाजा गोमजा रंजायो आरो नोंथां उम। नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओम बैसागो फालिथायखौ माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिब्दिनो जोंहा ओ बैसागु सफैब्लाथ' गिबियावनो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो बेनि उनावहायसो मानसिफोरा मोसानो थाङो। बिबदि जोंहा गिबियावनो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो नालाय जोंहा बे मोसौ थुखैनो थाखाय थाखाय सानसे सिगां दिग्लिलिथि थाराय फानिलाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो बुथुमना लाखायो। बुथुमना बेलासे बुथुमना लाखायो बुथुमनायनि उनाव अखा नायैहाय जोंहा बेफोरखौ गासैखौबो जोङो एसे मिजि मिजि एसे माला सुनो हानाय बेबायदि जोङो हाना लायो हाखांनानै जोङो बे दरखं न'नि दरखं बाथौ आरो बे गुलिनि दरखं बाख्रि बेफोराव आलायनो थाखाय जोङो माला फिसा फिसा आरु आरुं जिरनानै जोङो बेखौ ओ बेबायदि फिसा जखा लानानै जोङो माला सुनाय जायो सुखांनानै जोङो ओ आथा फेनानैबो एक्सट्रा लायो आरो जोङो बे मालाखौ आलायनो थाखायबो जोङो एक्सट्रा मोननैसो बानायनानै लाखायो बेबायदि बानायखांनायनि उनावहाय जोङो दैमा एबा फुख्रियाव जोङो मोसौ थुखैयो थुखैखांनानै बे मोसौ थुखैनाय बिगोमाया थुखैखांनानै बे मोसौ बिगोमाजों बिगोमा सानैबो बे फागाखौ सोलायलायनाय जायो बे फागा बोरायखौ बिसोरनो होबाय थाखानाय मोसौनो होखाबाय थानाय बे फागाखौ सोलायलायनानै दैमासिम बेफोराव जोङो दिग्लिलिथिजों फागाजों थुनानै गारबोनाय जायो दैमा फाराव जों जिङाव ए बेनि उनावहाय मोसौ बिगोमाया मोसौखौ फोथाराव थुखैखांनानै बे फथाखौबो होखानाय जायो होखांनानै बे फोथाराव होनो होनाय जायो आरो होनानै ओ मोसौ बिगोमाया फैनानै बेफोर बै ओ माला सुखानानै लाखानाय बे गरनैसिम बेखौ हाफ्लेनानै लानाय एक्सट्रायै माला सुनाय एक्सट्रा बेफोर खौ लाबोनानै न'नि उखुमाव सारनाय जायो सारखांनानै ओ बे दरखंआव जों दरखंआव मोसौ बिगोमाया दिग्लिलिटिजों बे माला सुनायजों आलायनाय जायो न'नि दरखं आरो बा बाथुआवबो आरो गलियावबो आरो बाख्रियावबो बेफोरखौ आलायनाय जायो बेखौ आलायस्रांखांनानै न'खराव बे सबाय सिबिं ओ माइब्रा माइरं बेफोरखौ एवनानै ज' जालायो जाखांनानै बे मोनाबिलि सम जायोबोला बेवहाय जोङो फागा बायनानै लाबोयो हाथाय बाजार लाबोआबाबो आरो गोदोनि दिनावथ' बै फाथो बिफांखौ ओ-फुख्रि एबा दैमा बिलो बोहलाङनि दै बेयावहाय सोंहाबना दोननानै बेखौ फाथो जिरनानै खुन्दुं बेखौ फाथोनि फागा मोसौनि फागा बानायनाय जायो आरो बानायाब्लाबो दानाथ' हाथायफोरावबो मोननाय जाबाय लाइलननि फाग गा फाथोनि भागा बेफोरखौ जोङो बायना लाबोनानै मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनानै जोङो बे फागाखौ उनानै बे मोसौनि थाखानाय बोराय फागाखौ जोङो ओ बख'नानै बे गोदान फागाखौ होनाय जा जायो आरो नोंथां बेखौ होखांनानै अखानायैहाय जोङो से खालार खालि उन्दैफोरा गिदिरखौ खुलुमो आरो बेबायदिनो उन्दैफोरा गिदिरफोरनि बोर सारस्रिनाय लायो आरो ओ-गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सास्रियो। बेबायदिनो जोङो खुलुमखांनायनि अखानायैहाय जोङो ओ-गानै जोमै दख'ना आर'नाइ फालि गस्ला गोजा आ-खानायाव बार आखायाव आसान खाफालाव फथा गोजा सना माला बेब फोरखौ जोङो ओ- गाननानै ज'-ज' मोसानो थाङो बेबायदिनो हौवासाफोराबो आर'नाइ फालि गामसा गोथां आर'नाइ उम गसला ओ-खा-खर'आव आर'नाइ फावरि खानानै बेबायदि जोङो ओ-दाम-दामग्रा आगजुफोर लानानै जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं हारमुनि गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो ज'-ज' मोसानो थाङो आरो बेबायदि जोङो उन्दै फोरनि थर' हानजा सेंग्रा-सिख्लानि हानजा बोराय-बुरैफोरनि हान जा बेबायदि हानजा-हानजा गाव-गाव जोङो दुखु-दाहा फोरखौ दोनथ'नानै जोङो रंजानो थाखाय मोसानो थाखाय गामि-गामि जायगा-जायगा हाबहैनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदि जोङो रंजा-बाजा स्नि सान फालिनाय जायो बेबायदि जों मोसाखांनानै मोसाखांनायनि उनावहाय जोङो बे मोसानानै मोनबोनाय माइरं बेबायदिफोरखौ फैसा जोंनो खायसेया फैसाबो हरो ओ- माइरंबो हरो बेबायदि हरनायखौ जोङो लाबोनानै माइरंखौथ' एफा बुरजा जों जाजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो आथा फाननानै जोङो बेदर बिब्दिनो जौ बेफोरखौ जोङो बायनानै जों जयै खाना जानाय जायो आरो बेबायदि। बेबायदि जाखांनानै जोङो ओ- स्रायनो बयबो जायै लोङै मोसाबावनाय जायो बेबायदि मोसा खांनानै आरो दानाथ' गामि-गामि जायगा जायगा फांसनबो। खुंनाय जाहैबाय बेबायदि जों फांसनावबो जों मेथाइ खनगिरि। मेथाइ रोजाबगिरि देंखोगिरि बेबायदि जोङो लिंहरनानै मेथाइ रोजाब होनानै जोङो बै सागु मेथाइ खन होनानै जोङो ज'-ज' मोसानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोराव। दाउ खौवौ गाबो दाउखौवौ गाबनायजों मानदार बिबार बारनायजों उम मिथिंगा खौबो स्र' देलायनाय समायना नुयो आरो नोंथां बेबायदि जोङो रंजा-रंजा दुखु-दाहाफोरखौ दोनथ'नानै जोङो ज'-ज' रंजालायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ जोङो बेबायदिहै फालिलांनाय जायो आरो नोंथां। नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब थ'नोसै नोंथां नोंथांजों सावरायना गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।